अख्रा देनाखाां
औ खोनादों नोंथां
माने नोंथांजों एसे राजास्लायनिमोन
ओ
आ दिनै टपिकआनो जाबाय माबामोन सानफ्रोमबो मा खालामनो हायो। जेरै इंराजियाव डलि लाइफ होनो जेनेबा
औ
नोंथांनि दोलो लाफखौ खिन्थानो हागोन माददि मारोरै सोलिगासिनो दं
अ आंनि डेलि लाइफथ' दायो दाथ' दैज्लांनि सम माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेबायदिनो आरो ना आरो न'नि माखासे खामानि बेफोरबायदि बिदिजोंनो माने सोलिलांगासिनो आरो दिन थांगासिनो बिदिनो मालाबा खोथिया फुनांगौ आरो मालाबा माइ गायनांगौ आरो। ओ मालाबा समाव न'आवबो थानानै न'नि माखासे खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो। आरो दाथ' बांसिनानो मबाइलनि जुग माखासे समाव बबेबा सम मबाइल जोंबो बिदिनो थायो आरो मबाइलफ्राव भिडिअ नायो रिलस फोर नायनानै बिदिनो ओ समखौ बारहोहरो आरोना नोंथां।
औ
औ ओ। दा नोंथाङाबो
औ।
थायो नोंथाबो एसे फोरमायनानै होदो औ
नोंथाङा जेनेबा दैलि लाइफ नोंथाङा बिदि बिदि खालामो होननानै माबा सानफ्रामबो खाथिनिबो दै लाइफा बेलेग बेलेग जायो जेनेबा नोंथांनि दिलि लाइफा बेलेग आंनि आंनि दैलि लायफा बेलेग बेलेग बेलेग मानसिना बेलेग जायो जेनेबा नङा जेनेबा जार जुनारफोरनि दैलि लायफा बेलेग जायो बै जेनेबा आं आंनि दै लाइफखौनो खिन्थानोसै जेनेबा गासिबो फुङाव सिखारनानै बिदिनो खालामो फुङाव सिखारबाय बिदिनो ब्रास सास फोबाय मोखां सुबाय एसे फरायबाय फरायनानै बिदिनो दा जुदि स्कुल खुलाबाथाय स्कुलाव थांबाय नाबा कलेजफोराव थांबाय बबेबेा जायखिया बिनिफ्राय फैबाय स्कुलाव फैनानै जेनेबा स्कुलनिफ्राय बेलेग बेलेग बुस्थु सोलोंनो मोनबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय फुंनि ओंखामखौ होननो बावदों फुंनि ओंखाम जाबाय नो बेलासिनि थांजाबाय बिदिनो एसे आरो फैनानै आरो दसे एक घन्टासो दुइ घन्टासो रेस्ट लानानै आरो माने बेलासियाव फरायफिनबाय फरायनानै एसे फरायनानै बिदिनो मोनायाव ओंखारनानै उनदुबाय बेल' नङा जोंनि जा आंनि एसे बुंनो बावदां गेजेराव माने जोंना गेजेराव आंनि मथे दैलि लाइफआव फुं फुुंवाव सिखारनानै एसे एक्सारसाइस एकसारसाइस खालामनांगौ फुंनि बारखौ लानांगौ बे मान साफ
औ
नों नों फुङाव खारनानै एसे एक्सारसाइस य'गाफोर खालामबाथाय नों गोसोखौनो सान्थि मोनो एसे फुंनि बारखौ लाबाथाय नों मोजां मोनो ना एसे फुंनि बारला सानजा नों बे बेल मा मा फैगासिनो खामानि बे बेबो नों मोजाङै मावनो हागोन जेनेबा नों खेथि मावबाानो नों मोजाङै मावनो हागोन जेनेबा नों नों फरायबाथाय नों फरायसाबाथाय नोंनि माइन्दआबो मोजां होगोन नों मोजाङै फरायनो हागोन गोसोआव मोजांनांगोन बिदिनो आंनि मथे फुङाव सिखारनानै ब्रास फुइनि आगोलनो एसे खारै नांगौ बान्दो नङा सारि किल'मिटार पास किल'मिटार खारनांगोन एक्सारसाइस खालामनाङो यगा खालामनङो जिमाव थांब दो जिमाव थांदो बेनोसै आरो। हायोबा बेलासियाव बेलासियाव बेसे खारनांगौ खा खाराबाथाय बिदिनो गेल लोगोफोरजों गेलेनो थांजायो माबा नोंथाङा जे होनदोंमोन मबाइलबो गेलेजायो। अ नोंगौ मालाबा नों एसे माबाफोर मोनबा एसे माइन्दा फ्रेस मोनाखैबा नों एसे मबाइलफोर नायनो हायो जेनेबा।
औ
मा लोगोफोरजों एसे रायल्लायनो हागोन। नों एसे लोगोफोरजों नों गावनि मा मा जेनेबा नों माथायाव मा सालायगासिनो दं बेखौ नों सेयार खालामनो हागोन लोगोदों नों। आजिखालि जुगावथ' बिमा बिफाजोंबो सेयार खालामजायाना बबा बबा बुस्थुखौ। जेनेबा बेखोनो लोगोफोरजों एसे रायलायबाथाय मोजां मोनो। मोजां मोजां रायलाय जेनेबा नों नों जुदि बिजनेस खालामनो लुगैदोंबा लोगोजों एसे बिजनेस खालामनानै बिजनेसनि जासलायनो हायो। जेनेबा नों फरायसाबा नों फरायनायनि बारैनो लानो हायो। मेल्ला बुस्थु दं जेनेबा बिदिनोसै आरो। लोगोफोरजों एसे टाइम एक घन्टा दुइ घन्टासो गेम गेलेनो हागोन बिदिनो मेरला दं। उनाव हायोबा एसे खारनांगौ बेलासि बेलासि हायोबा नाबा जिमाव थांङोबा नोंथाङा जिमाव थाङो नामा नोंथाङा?
ओ आंथ' जिमाव थांनाय जाया माने आंना न'आवनो इदिनो खामानिफोर मावनानैनो दिन थांनाय जायो आरोना नोंथां औ।
बिदिनोसै आरो मानि बेलासियाव खारबाय नाबाय जिमावथ जायखिजया बेलेग बेलेग मानसिना बेलेग बेलेग रुटिन थायो ना। जेन'बा सोरबा थांबाय बिदिनो फैनानै आरो सोरबा फरायफिनबाय नङाबा सोरबा खेथि मावग्राया माबा आबाद मावग्राया जाबाय उनाव एसे बिदिनो बिमा बिफा जाना आबै आबौ जा बिसोरजों रायलायबाय हायोबा। दा बिदिनो उन्दुबाय उन्दुनानै बिदिनो बिदिनो मेेजि जालांबाय आरो सामफ्रामबो। हायोबा नों गेजेर गेजेराव बेलेग बेलेग सोलोंनांगौ जेनेबा आजिखालि नोंथाङा खोनादों स्किल्स गैयाबा जेबो गैया होननो खोनादों ना बेखौनो नों जेनेबा नोंथाङा मा मोजां मोनो ओरैनो ओरैनो फ्रि टाइमाव?
ओ ओरैनो आं फ्रि फ्रि थायोब्लाथ' ओरैनो जेबो खामानि गैयाब्लाथ' आङो मेथाइफोर खोनासङो आरो मेथाइ खोनासंनानै आरो आङो माने बिदिनो मेथाइ खन खनो आरो ना बे आं मेथाइ खननो बांसिन मोजां मोनो मेथाइ खननानैनो बिदिनो ओ फ्रि टाइमबाथाय दिन थाङो आरो औ।
नों फ्रित नों हायोबा फ्रि टाइमजोंनो नों रां खामायनो हागोन। जेनेबा नों मेथाइ खननानै जेनेबा नों आजिखालि अनलाइन जुगना अनलाइन जुगाव नों होनो हागोन नों जेनेबा। बे मेथाइ खननानै नों मोसानोबो हागोन जेनेबा मोसानो हागोन। जाय जाय मोसानो रोंगौ बिसोर मोसानो मोजां मोनोबा मोसानो हागोन बेयो।
औ
बिदिनोसै आरो।
औ आङो माने फ्रि टाइमबा बिदिनो मेथाइ खननानै बिदिनो भिडिअ' खालामनानै बिदिनो फेसबुक इन्स्टाग्राम बिदिनो इउथुबफोराव मालाबा समाव आपलड होयो आरोना नोंथां औ। दानि समावथ' आरो ओ मबाइलनि जुगसै बांसिनानो मबाइलफ्रावनो बिदिनो रिल्स माबा माबि हगारनानै बिदिनो कनटेन बारायनानै माने फैसा खामायगासिनो माखासे मानसिफोरा ओं। औ।
उम।
दा नोंथाङाबो दैइलि लाइफआव मालाबा समाव बिदिनो फ्रि थाबा माय बि माबाफोर मा खामानि मावनानै थायो इसे फोरमायना
दाथ' अम दाथ' ओरैनो मालाबा मालाबा ओरैनो फ्रि थाबाथाय लोगोफोरजों गेम गेलेयो ओरैनो गेम गेलेयो जेनेबा हारसिंबाबो लोगोफोर गैयाबा जेना मालाबा गिटार बाजायो
ओ
गिटार दामो आरो बिदिनोसै आरो माने दै लाबा माबलाबा सम मोनबाथाय मालाबा ओरैनो मोजां मोजां मोनाखैबाथाय गिटार बा जायो नङाबा लोगोफोरजों माबाफोर गेम जायखिजाया अनलाइन गेमस दं माबाफोर दं फुटबल गेलेनो दं बि बिदिनो गेलेहैयो माने बेसेनोसै आरो
औ आजिखालिथ' अनलाइनावनो मोनजोबखायो औ नों मा मावनो गोसो मा खालामनो गोसो आजिखालि बांसिनानो अनलाइन मबाइलफोरावनो थाजोबखासै औ
दा जों ओरैनो थानानैबो मोनजाया जाहै बाय जोंङो माबा नङा माबा मोनसे मावनानै थानांगौ औ बिदिनि थाखायनो ओ गावनि रोंगौथिखौ जोंङो मबाइलफ्रावबो अनलाइनफ्रावबो होनानै होनो हायो आरो ना नोंथां। औ आजिखालिथ' इन्टारनेटनि जग मबाइलनि जुग जोंङो मबाइलावनो हगारनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो मानसिफोरनो फोरमायनानै होनो हायो आरो औ
नोंथाङा माबा सानो नामा अ माबा देलि लाइफआव आं माबा सोलायनांगोन नोंनि मथे माबाफोर सोलायनांगोन माने मोजां एसे बेलेग एसे बेलेग मावा मोजां जागोन बे मावबाथाय मोजां जागोन नोंनि मथे माने
औ बिदि औ बिदि साननायाथ' थायो माब्लाबा समाव माने मावनाय खामानिफ्रा मोनसेबो मोजां जायाबा थाय साकसेसफुल जायाबाथाय आङो बेलेगफोर मावनोसै नामा माबा मोनसे फोर मावनानै एसेफोर रांफोर आरजिनो हागोन नामा बा आंनि जिउआनो एसे मा होनो गोजौ लाइनसिम एसे थां जौगाहैगोन नामा बेबायदि साननायाथ' फैयो बयनावबो फैयो दा औ माब्लाबा माने खामानिफ्रा मोनसेबो माने साकसेसफुल जाहैयाना आद्रा खि द्रा जानानै थायो बेबायदियाव माने साननायखौ माने थांखि खौ एसे बेलेगथिं आनज्रायनांगौ बेबायदि साननाय फैयो आरो औ
मोजां आनो
औ दा नोंथाङा ओ नोंथांनि साननाय मथेबा नोंथांनि ओ मावनो जा नोंथांनि मोजां मोननाय खामानि फोरा म मा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
आंनि खामानि मोजां मोननाया जाबाय एसे माबा बिमा बिफाजों रायलायनाय आजिखालिनि जुगाव माने नोंथां नु-नुनो मोनदों जे नेबा आजिखालि बिमा बिफादो राय-राय-रायलाया मानसिफोरा अम अख्रादों रायलायो अख्रादों अख्रादों नङा जेनेबा सोरबा सोरबा गोजानाव दे माने जेनेबा नों गिदिर देरलांबानो नों मिथिलांगोन जेनेबा नोंगिदि देरबानो नों बांद्राय बिमाफोर दों रायलायनो मोननाय नङा। जिखुनो दा आंथ' दाबो माबासो ना दा फरायगासिनो दं उन्दैयानो दाबो आंनि मथे माने दा दानो बिमाफोरजों रायलायो जेनेबा नों बि हायो बिदि बिसोरजों दैलि लाइफआव बिसोरदों एसे गोरोबनानै था बिमा बिफाखौ एसे बिसोरजों राराय बिसोरजों जेनेबा बिसिबां हायो माने बुजिबायना म मानो नागिरदों आं बे थानांगौ मानि बेसे इसे एसे बिसोरखौ हेल्प खालामनांगौ बिसोरनोसै आरो आंनि मथे हेपि थानायानो साबसिन बे खुसिनि जेरसिन जेबो गैया औ
आजिखालिथ' बांसिनानो माने ओ बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिनानो गाज्रि गियान लानो हमबायना बिदिनो माखासे गथ' फोर बिमा बिफाजों बारा मोजाङै रायलाया बिमा बिफाफ्रा माबा मोनसे होनबाथाय रागा रागा रायलायो माने गावनि साननायफोरखौ माने फेमिलिफोरनो फेमिलि मेम्बार बिदिनो बिमा बिफा बिखानो माने फोरमायनानै होआ आरो गावनि माइनाव मा सान्दों गावनो माने दोनथुमनानै लायो बेबायदियाव माने गोसोफ्रा माने बिदिनो गाज्रि जालाङो आरो ना बेबायदिनो जोंनि बांसिनानो दानि गथ' फोरा बेबायदिनो जालांजोब्बाय बिदिनो बिमा बिफानाव माबा मोनसे बिनानै मोनाबा फिथाइ रागा जोंनाय बिदिनो खुद्रिनानै थानाय
औ
ओ बेबायदि आरो
औ
बेंखायनो माने बिमा बिफाजों मोजाङै रायजलायनांगौ दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिथांबायदि बेबायदिनो रायलायनानै थानांगौ आरो गावनि साननायफोरखौ बिमा बिफानो एसे फोरमायनानै होनांगौ बिमा बिफाफोरनि बोसोन होनायफोरखौ मानिनांगौ बिमा बिफाफ्राथ' बांसिनानो गावनि फिसा फोरखौ मोजां जानायनि थाखायसो बोसोन होखायो बुंखायोोना बिनि थाखाय माने खोनासंनांगौ आरोना बिमा बिफानि खोथाफोरखौ औ
आं बेखौनो सानदों माने नों हायोबा सानफ्रामबो नों एक घन्टा बननानै गावनि बेलेग खामानिखौ गारनानै एसे एक घन्टा बावनानै बिमा बिफानि रायलायनाया साबसिन जायो आं होनबाथ'
औ औ नंगौ नोंथां
जबा एक घन्टा बन आधा घन्टा बन अ
औ नोंथाङा माने दा रुम थायोब्ला रुम थाब्लाबो माने बिमा बिफाजों नोंथाङा बुंनायबायदि बिदिनो टाइम दिरुननानैब्लाबो जों नों बे इसेबां बिजिब्लाबो नोङो एसेबाबो टाइम दिरुनन्नानै बिमाफोरजों बिमा बिफाफोर रायलायनांगौ औ बेबायदि आरो अब्लासो माने बिमा बिफा फोरनि गोसोआबो मोजां मोनो नों माबायदि दं बेफोरखौ फोरमायनानै होनांगौ अब्लासो माने मोजाङै अनलायनाय थायो आरो
उम
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों बेखिनि सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दा उन उनहालागै नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों औ